औ नोंथां खोनादोंना खोनादों नोंथां खोनादों। दे जागायनोसै होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां। थपिकखौ इसे मखौ लायो नों नोंथां बुंग्रोदो।
औ औ औ औ दोरोङो दोरोङारिनि सायाव सावरायनोसै खोमा नोंथां।
दोरोङारि औ नोंथां सावराय जायो।
दोरोङारि होननानै बुङोब्लाथ' गाननाय जोमनाय गोदोनि समाव बर' हारिया गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय माखासे हुदा नेमफोरखौ बेखौनो दोरोङारि होननानै बुङा नङा होमबा नों बुंङो नङा होमबा नोंथां? औ।
दोरोङारि बुङोब्लाथ' बेफोरनो गोलैखायो। नङा होमब्ला
औ जेरै न' लुनाय खान्थि न' न' लुनायनि नेम थानाय नेम जानाय लोंनाय जानाय लोंनायखौ बानायनायनि नियम नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ। बोरै थायोमोन जायोमोन बिनि मोजां खोनायासै नोंथांनिखौ
रोङा गाननाय नाय थां जादोंना?
औ औ मोजां खोनायाखैै नोंथांनिखौ। अ खोनाबाय दे। बुंजागोन।
दे नोंथाङा दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन।
गाननाय जोमनाय।
औ
ओम गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय बुङोब्लाथ' बर'नि नङा होमब्ला बर'नि गान्नाय जोमनाय बुङोब्लाथ' दख'नायानो।
औ नोंथां नंगौ।
खना आरो हौवा औ हौवाफोरनि गाननाय बुङोब्ला गामसा। औ फास्रा जोमग्रा आर'नाइ बेफोर गाननाय जोमनायखौबो नयावनो गाव गावनो दानानै लानानै जायोमोन।
औ नोंथाङा गिसिब सिबदों नामा नयस फैदो
दालाइ नोंथां?
फैयाखै दा ओं देे नों नोंथां जागायदो। औ ट्रेडिसनेल दोरोङारि उम
जोमनायखौ नयावनो दानानै गाननाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां? अ दखनायानो गुबुं गामसा फास्रा नङा होमब्ला?
बुं नोथां।
समावबोथ बेफोरखौनो बाहायो।
बाहायो नोंथां बाहायो नंगौ।
बेफोर दखना आर'नाइफोरावबो माखासे आगर एरनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
खौ गोदोनि समावनो बाहायनाय आगर। औ नङा होनबा?
औ बेफोर खौनो गाव गावनि गाननाय जोमनाय जोमग्रा बा फास्रा आर'नाइखौ एरखांना लानाय जायोमोन नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ जेरै बेफोर आगर फोराबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनाय नङामोन नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै हाजो आगर
औ
दाउस्रि आथिं दिंखिया आगर गर
अ मैदेर आगान
उम थाइगिर बिबार थाइगिर बिबार औ बेफोरखौनो मोजां माने बर'फोरा मिथिंगानि बिथिंगानि माखासे मोजां मोजां नुथाय म महरफोरखौनो माने गावनि गाननाय जोमनायाव आगर महर एरखाना लादोंमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै आगर एगबनो थाखाय गोबां रोखोमनि माबा गाबनि गोनांथि जायो नङा होमबा बे गाबखौबो गाबखौनो गाबखौबो बर'फ्रा मिथि गानिफ्रायनो सि बानायनानै लादोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ मिथिंगानि माखासे मोननाय फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां बिफां बेफोरनिफ्रायनो गोमो गोथां गोजा गाबफोरखौ बानायना लादोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ थां नंगौ
औ बेदिनो गुफुर इन्दि इन्दि खुन्दुंफ्राव बेफोरखौ बेफोर गाबखौ गाबहोनानै समायना रमायना गावनि गाननाय जोमनायाव आगर महरखौ होयोमोन आरो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
औ बेनो आरो गाननाय जोमनायनि बिथिं उम नायनो थाङोब्ला औ आरो थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय
औ औ नंगौ नोंथां
उम जेनेबा आरो गायनाय फुनायावबो माखासे दोरोङारि नेमखान्थि हाबनानै दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
माइ गायनायनि सिगां माखासे नेम दं बेखौथ नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
औ मोनथियो नोंथां
बेयाव फोरमायनो हागोन गोन नोंथाङा मिथियोबा
माइ गायनायावनो गिबियाव हालुवानो लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ हालौनाय मोसौजों नांगोल जुंगाल नङा होमब्ला नोंथां औ आबाद मावनायाव हालौनायाव बाहायनाय नांगोल बुङो जायखौ बेयाव बाहायजानाय माखासे से आइजेंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ दंफांनिफ्रायनो ए नांगोलखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
मैखौबो बिनिफ्राय दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो जुंगालखौबो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औ लोगोसे बिनि उनाव माइ गायनाय समाव जेनेबा माइ गायनो थांनायनि सिगां बर'फ्रा माखासे जे दुुब दुना सावना सावनानै नेम खालामग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ जायखौ बुङो
औ आग लानाय औ आखाइ लानाय औ न'खरनि गाहाय सुबुङा औ गायजेननाय माइ औ आं लेखायाव मोनथि आं एगजेक्ट गोसोआव गैया नाथाय लेखायाव मोननाय बायदिबा न'खरनि सुबुङा जाय आखाइ लायो आखाय लाजेननाय बिदिनो गायजेननाय समाव ना खारायजेनन्नाय समाव जेब्लासिम माइ गायनाया जोबा औ अब्लासिम दारि खानाय जेबो खानो मोना होननानै फोथायनाय दं लोगोसे गायजेननायाव बे गय फाथै जरा लांनानै थास' बिलाइ लांनानै सा सानजा खनायाव मान बावनानैसो आखाइ लाजेननाय जेननाय जायो बिदि नेम दंमोन ना नोंथां?
औ नंगौ जायखौ बुङो आग लानाय नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ
बेफोरबायदि माखासे दोरोङारि नेमखान्थिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ लोगोसे माइ गायखांनायनि उनाव बो माखासे दोरोङारि नेम फोरनि गेजेरजों मावलांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ माइ गायजेननाय माइ
ब्ला दब्लायसे बा दब्लायनै थालांनाय उनाव बेखौ जांख्रा जानाय दङ नङा होमब्ला
औ नों
बयबो ज' लोगो जानानै गायनाय
लोगोसे हालेवनाय समावबो दङमोन नोंथां लास्ट खालि ज' जेब्ला हालेवो हालेवनायाव ज' बयबो गामिनि मानसिफ्रानो थाङो बेयाव हालेवनानै जोबखालि नांगोलाव मोसौखौ दिसा होनो थाखाय गन जायखौ माबा मोनसे होननाय जायो बर'नि दोरोङारि समाव बेजों नांगोलाव बुयै बुयै मोसानायखौ गोदोनि समाव मोसानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो लेखानि गेजेरजों
औ
औ माइ माने हालेवनाया जोबखालि बेबायदि मोसानायखौ रंजानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा मिथिगौ ना बिनि सायाव खो-खो-खोनादोंना नोंथाङा मालाबा
दानि समफोरावबोथ' माखासे जायगाफोराव नुनो मोनो नोंथां बेफोरबायदि खालामबोनायखौ
बेनो नोंथांमोनो
औ
बेफोरनो बर'फोरनि दोरोङारि बिदि नेमखान्थि नङा होनोमबानो थां
औ नंगौ नोंथां माखासे आरो जाग्रा दोरोङारि जाग्रा बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नोंथाङा
औ दोरोङारि जाग्रा होननानै बुङोब्लाथ' मइेनलि सिङाव नायनो थाङोबा अनलाजों दाउ सबायजों साम' सबायजों दाउ
अनला मेवाइ नङा होन
मेवाइ इ औ ओमफ्राय हमनानै ला फाथो आरो जि मैथा मैथाजों ना
औ
खुमब्राजों खुमब्राजों दाउ खुमब्रा औ नोंथां
खुमब्राखौथ' जेनेबा बोरायलाय नानै गुफुर जायहो लानाय उखुम सायाव थिखोना दोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ दोनो नोंथां आथिखालावबो दोननाय खौ नुनो मोनो
दौ बर'फोरनि न'खर न'खर दोननायखौ नुनो मोनो
औ बेबो मोनसे बर' हारिनि सि सिनायथि नङा हमब्ला जायनि न'आव खुमब्रा गुफुर फुरनाय नुयो
औ
गुबै बर' होनना मिथिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
औ
बेफोरबायदिनो माखासे जोबनाय गैयै दोरोङारि नेमखान्थिफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो दासिमबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नुयो नुनो मोनो
औ दे नोंथां होमबा समाबो जासिगोन नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनसिगोन खोमा ना नोंथां
औ नोंथां दे
देलाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर
माखासे गोनां खोथाफोरखौ सावरायनो थाखाय
औ साबायखर थाबाय नोंथांनि